खोनादोंना
औ खोनादों
मा खालामदों
दङ ओरैनो नै
मोजां ना खबरा
औ मोजाङानो
ओ थ दिनैनि आयदायाव मोजाङानो मोजाङानो जोबोद मोजां आंनाथ दा दिनैनि आयदायाव सोलोंथाइनि सोमोन्दै राय्लायजागोन नामा दसेसो ना
औ राय्लायजागोन
उम उम सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला थ बुंनानै फोजोबनो हाया जाहैबाय
औ
ज से जसे गोबांखिनि बिनि गोहोम आरो जिहेथु सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला आंनि साननायाव आरो दै
औ
आंनि साननायाव सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलोंथाया जोंनि आखल आखुखौसो दायो नालाय
औ नंगौ
बेनिफ्राय जोंखौ माने साननो गोरो जोंनि आखुथायफोरखौहाय मोजां फारसे लाबोनाय बेफोरनि सोमोन्दै बुजायो आरो जेनेबा ना
औ नंगौ
सिगांनि बायदिथ जेरैबायदि ओ सुबुं सानखो खममोन बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो सोलोंथाइ लागिरिफोरा बारा गैयामोन माने बुंनो थाङोबा सोलोंथाय या जुगखौनो सोलायहोबाय आरो ना
औ नंगौ बे बाथ्राया
नखरफोराव नायोबानो मिथियो दाना बेनि गोहोमखौ
औ मिथियो
जों उन्दै उन्दै समावथ सिगां माने मानसिफोरा स्कुल थां दा थां जेबो अरजायामोन आरो
औ उदिस लायामोन आरो
फरायदा फरायदा फराय माने जेनेबा फरायबा फरायथों फरायाबा थाथों बेबायदिमोन आरोना
औ
दाथ आरो बयनिबो नखर नखर बयखौबो बिथोनल होयो जेनेबा मोजां फराय होनबासो मानसि मोजां जानो हागोन होननानै बेयावनो मिथिखायो नङा होमबा
औ नंगौ
थ नोंथांमोननि गामियावलाय फरायनायफोरा बेसेबांसो दं जेनेबा बयबो मोजाङैनो फरायजोबनाय ना दा जेनेबा बांसिनानो बुजिजोबखोन दानो फरायो
औ मोजाङानो फरायजोबनाय बयनिबो नखराव रावबो फरायलासिनो थाया आरो बयनिबो नखराव सासे बा सानै साथाम बिदि फरायनाया थाजोबखायो
औ औ गामियाथ गोगोम जाबाय बे होमबा नोंसिना
औ गोग्गोमानो बयबो लेखा गोरों फरा गोरों जाबाय नालाय बयबो गावनि जिउखौ मोजां खालामनो थाखाय दानि जुगाव बांसिनानो सोलोंथायाइखौ लायो आरो
उम उम बेनोथ आरो फरायलासिनो माथो खालामबावगोन दालाय नङा होमबा
औ
बहाबा थांबानो बहाबा थांबानो जेनबा जोंनो ओ गारि मथर गाखोनोबाबो सोलोंथाइ नङाबानो थांनोनो हाला जानबुं बाहायनायखौनो होन बा माबा मोनसे हाबा मावनायखौनो होन जायनाव सोलोंथाइ गैया बे मानसिया माने दिनैनि दिनाव खाना बायदि आरो ना
औ नंगौ
जोंनि गामियाबो गोबां सोलायबाय ओ दिनैनिफ्राय खमैबो जि बोसोरसो सिगां माने जोंनि गामियाव एफाग्राब फरायनाय मानसि गैयामोन आरो
औ
बेनिफ्राय लासै लासैनो माने बैनिखौ नुनानै जेनेबा ओ फरायनायफोरखौ नुनानै सोलोंबाय जे आमोखाया फरायनानै बेबायदि बिदि जाबाय ओ फरायनानै बेफोरबायदि साख्रि लाबाय नखरा रांखान्थियाव दा बहुद आवगायबाय बेफोरखौ नुयै नुयै मानसिफोरा बिराद सोलोंनो हाबाय आरो दा आथिखालाव ना
औ मोजाङानो
बेफोरखौ नुबाथाय गोसोखौ मोजां मोनलायलायो आरो जेन'बा
ओं गोसोखौ गोग्गानाय मोनो ना?
औ औ नखरफोरावबो नांलायनाय खमलायनाय बिराद खम जायो नङा होमबा
औ
बयबो बुजिनां जासिगोन बेनिफ्राय आब्रुथि गोनां जायो आरो थासारिफोरा
औ नंगौ
लोंला जाला गैला साखोन सिखोन बांबाय बेमार आजारफोराबो बेफोरनिफ्राय खम गोसारदों होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा नङा होमबा
औ नंगौ
उम उम थ' मा मा आयदायाव फरायनाया बांसिन दं नोंसोरनि गामियाव
बांसिनानो इंराजि आयदा बर' आयदा बेफोरावहाय फरायनाय बांसिन दं आरो
औ औ जेनेबा गोनोखोनि आयदायाव खम आरोना।
नोंथांमोनथिंलाय मा मा आयदायाव फरायनाया दङ?
जोंनि बेवहायथ' आरिमु बेनिफ्राय साइन्स थामहिनबा गोनोखो आरो जेनेबा। सोरबा बिए फरायदों बि एस सि फरायदों। बेफोरबायदि आरो बांसिनानो बेनिफ्राय कमार्स फरायनाया बिराद खम।
औ नंगौ जोंनियावबो बिदिनो
उम उम ग्रेजुवेट जाग्राफोरानो बिराद दंसै गामियावहाय बेखायनो माने ओ मानसिफोरा दा स्किल दिडप्ल'मा बेफो
ओं
बांबाय नालाय दिनैनि दिनावथ' आरो बेफोरनि डिमान्डासो बारा नालाय।
औ बांसिन दानि माबायाव जुगाव नायोब्ला जों बांसिन स्किलखौसो नायनाय जायो।
औ औ नांगौ जायोथ' आरो दा बे गैयाबानो मानसिफोराबो माने सानो जे बेनाव डिग्रि दङ बेनिफ्राय बेलाय माथो रोंगौ होननानै नङा होमबा?
औ नंगौ।
आरो लेखा फरा रोंनाय थाब्लाथाय सोलोंथाइ थाब्लाथाय मानसिफोरा खौसेयाबो बारा जायो बेनिफ्राय माने दाङा बाजि गैया जायो आरोखि समाजा गोग्गो जायो नङा होमबा?
औ गावजों गाव नांलायनाय खमलायनाय खम जालाङो आरो समाजाव।
औ। गोरोबलायनायाबो बाङो। बेनिफ्राय बयनिब्रो बयनि बो बुजिनाया माने ओ स्टेबोल जायो आरो दद्र' जायो बयबो गोरों गोरा जाखाबाय नालाय।
औ बयनिब बो फरायनाय थायोब्ला माने बयनिबो समाजा मोनसे जौगानो माबा थाखोमनो आरो जौगा थाख
औ जौगा
औ आवगायनो थाखाय माबा होयो थुलुंगा होयो।
नङा होनबा?
औ
न'खराव बयबो दौगायोबाथाय हारियाबो जौगागोन हारि जौगायोब्लाथाय आरो गोग्गो जाखाबाय बै हारियाना द द्र'यैनो।
औ आरो बयजोंबो अनसायजायो बा नायजायो।
बाख्नाय जायोथ' आरो।
दावरावथार खोमाना हजों
औ नै माने गथ'फ्रा एसे दावराव खालाम फैदों।
आ आ उम ओरैनो जेन' बा बबे कलेजाव
आङो बे गहपुर हालामनिनो सयदुवार जौमा फरायसालियाव फरायनाय आरो।
अ आ खोब मोजां जागोन बेना जौमा फरायसालिया ओरैनो आंबो बहुत खोनायो बिनि सोमोन्दै
औ मोजाङानो
गुफुर हालामाव जेसेबांखिनि दं मानसिफ्रा जायनाव सोङो बेनो बुङो माने आं गहफुराव फरायनाय सयदुर कलेजाव फरायनाय होननानै बिराद फेमाज जानो हाग
औ नोंगौ।
आरो बे खाथियावनो स्किल इनहेन्समेन्टनि मोनसे कर्स खुलियाखै होनलाय? उम उम
नोंथाङालाय बेसेसो फरायनाय?
आंनि बिए ग्रेजुवेसनखौ खालामबाय आरो।
अ नोंथाङा मा आयदायाव लाना फरायखो?
आंनिया आरिमु आयदामोन
औ
आरिमु आयदायावनो डिग्रिखौ आं फोजोबबाय आरो
औ मोजाङानो
औ औ ओरैनोथ' ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला माने जोंनि ओनसोलानो होन बा गुबुननि ओनसोलानो होन खोब मोजाङै दावगाबोगासिनो दङना दायो
औ नंगौ
सिगांनि रुजुनायाव
औ माने सोलोंथाइ लायोब्ला जों गोदोनि बायदि बांसिन खोमसि फोथायनाया खम जाबोबाय आरो
आयदाफोरखौ मोजां ङै बासिना लानो रोङोबाथ' बिराद मोजां नङा होमबा
औ नंगौ
बयबो जुदि आरिमु गोनोखो बेफोरावल' खारोब्ला फिलखौ एंगारोब्ला माने थाबनो ओ गाव साक्सेस जानो हाया आरो आंनिबा
ओं जौगानो हानाय नङा आरो गावनो थाब
औ औ जेरैहाय ओ दिप्ल'मायानो होन बा बबेबा मोनसे आयदानि सायाव सा टिफिकेट लानायानो होन आइ आइ टि आनो होन पलिटेकनिकआनो होन बेफोरबायदि फिल्डआव एबा बेफोरबायदि आयदायाव थांनो हायोबा माने जोङो थाबनो जौगासारनो हायो बेनिफाय थाबनो माबा मोनसे साख्रिफोर लानो हायो आरो
औ नोंगौ
जोंनि बे साइदावहाय दा बेफोरखौ बिराद सोलोंगासिनो मानसिफोरा माने बयबो थाङोना
दानि उम बे जुगाव माने बेयो बांसिनानो बेसो सोलिफुबाय थागासिनो
उम उम जेब्लाबो बयबो बिनि खोथाल' सावरायो ना? खम बैसोआवनो आरजिनो हायो बिल'मोन से आरो
ओं गावनि जिउखौ दाफुंना लानो हायो आरो
औ जोबोद खम समावनो आरजियो नालाय उन फासेयाव लासैनो बारायलांखायोबो ना दरमाफोराबो
औ
थाब थाब बारायो ओ
औ बेथनफोराबो मोजां मोनो दा
औ मोनो ओरैजाय नेसनेल लेभेलानो होन स्टेट लेभेलानो होन दाना ओ नायथाव नायथाव दरमा होखायो नङा होमबा
औ नंगौ
खोब मानसिफोरखौ ओ नुनो मोनसै आरो बेफोरावहाय माने बयबो थाब थाब थाब थाब माबा मोनसे माबा मोनसे मोननो लुबैखायो बयबो दा आरो जेथिंबो जेनेबा रां खामायनायनि सायाव सोनारो नालाय गोसो होयो बयबो उन्दैयानो होन गे देरानो होन नङा होमबा
औ
जेरैखि जाया मानो बेफोरनि आयदानि सायाव आरो
औ
ओम नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां नांबाय
आंलबो बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो
औ औ दिनैनि आयदाखौ फोजोबजासि
औ फोजोब जाासिगोन दे
दे होमबा ना
औ दे
दे